हेलोव नोंथां। औ नोंथा।
नोंथांनो दसे सम रायलाय जागौमोन ना?
औ औ नोंथां रायलायजागोन दे बुंलाय
ओ आं ना बेदरखौ मा मा मैगंजों संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ थाय
ओ ना बेदर होननानै बुंङोब्ला ना बेदरया ना बेदरा मोनसे दोरोंङारि जानाय आदार माने नाखौ जोंङो गोबां मैगं थाइगंजों संनानै जानो हायो। ओ जोंङो नाखौ संनानै जानायनि सिगां फाव मोनगोन नाखौ जोंङो ओ सं ओंख्रियाव थिलानो लानो हायो नाखौ इदिनो बिरनो दैमा दैसा हाखर हाला बेफोरबायदि नाखौ जों मोननो हायो आरो।
औ औ
ना खौ जोंङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो। हाग्रानि ना आरो न' आव फिनाय ना। ओ बिदिनो हाग्रानि नायाबो गुबुन-गुबुन गुबुन-गुबुन रोखोमनि थायो। बिदिनो । बेबायदिनो न'आव फिनाय नायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो उम नारायजों गासैबो ना खौनो जायो।
औ औ।
बे नाखौ जोङो जानो थाखाय जोङो बेयाव फिखानाय जेजों सारनानै बा बोरसिजों बनायनि मोनोननायनि गेजेरजों जोङो बोथिसे बा बोथिसेनि बारा
औ
साना लानानै जानो आन्थाखौ जों सायनानै जायो सनानै हयो न आ बुरजा बुरजा सारोब्ला जोङो बे नाखौ फोराननानै दोनो जाहाथे गोबाव सम खौ जोङो दोननानै जानो हायो।
औ औ
आरो बेफोरबायदिनो हाग्रानि नाखौबो जोङो बिलोमा बिदिनो हाखर हाला दै रानफुनाय समाव सारनानै दैखौ सार हारनानै जों नाखौ हमनानै लायो। आरो बे नाखौ जोङो बोथिसे बा बिदिनो गोथां जानानै माखासेखौ दैयाव दोनो गोथाङैनो आरो माखासे थैनाय जेनङा सिफोरखौ आराम साफा सायनानै फोराननानै दोननो। ज जाहाथे जों बेखौ इयुनावबो जाबाय थानो हायो।
औ
ना बेदरखौ मा मा मैगं जायो होननानै बुङो ब्ला जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंजों संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ
जायो बुंनो थाङोब्ला जोंना ना खौ जों बांसिन मैथाजों ना‌ मैथाजों नाखौ बांसिन जानाय नुयो जोङो
औ औ
मैथाजों ना जायोब्ला बुहुद गोथाव मोनो बुहुद गोथाव जायो आरो मैथाजों नाया मैथा बांगालजोंबो जायो मैथा गोजाजोंथ' बुहुद गोथाव जाखायो मैथा बांगालजोंबो गोथाव जायो
औ
आरो जोङो लायजोंबो‌ नाखौ संनानै जानो हायो।
औ
फा मैगंजोंबो जोङो नाखौ संनानै जानो हायो आरो लावजोंबो, जोगोनारजोंबो नाया माने सोब मैगंजोंनो संनानै जा जायो आरो बिदिनो बेफोरनि अनगायै बो जोङो गुबुन गुबुन मैगं जेरै
औ
अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियावबो जोङो नाखौ होफानानै संनानै जानो हायो जेरै सबाइ ओं ख्रियावबो जोङो नाखौ होनानै संनानै जायो
औ
जेरै थागान्दा ओंख्रि था गान्दायावबो जोङो बै ना मावा फिसा फिसाखौ होदलानानै जायोबा गोथाव जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय ओंख्रि था गान्दा ओंख्रिखौ जेब्ला माइ हाखांनानै खासिदुवा खासिदुवा होनो जायखौ माइ हाखांजोबोब्ला न'खरसे
औ औ
नख'रसे मानसिनि न'आवहाय जुदि माइ हानाया जोबो अब्ला बै सानखालि खासि दुवा होननानै बुंनाय जायो। बै समाव ओ गामिनि खाथि खालानि मान ने न'खरनि खाथि-खालानि मान मानसिफोरा फैनानै बे न'खराव माइखौ हाफैयो जाय माइखौ हाखांना फोजोबो बेयाव खासि दुहा जायो।
औ।
बै समावहाय जोङो था। गान्दाजों ना मावा होथ्लानानै ओंख्रि सङो अनलाजों ना मावा होदलानानै ओंख्रि सङो बेफोरबायदिनो जोंनि बे मोनसे दोरोङारि जानाय आदार। बेखौ जोङो माने। खासि दुहा जायोब्ला जायो होननानै जों बेखौ माने। बिदिनो मोनसे। ओ जोंनि फोथायनाय बा जों दोरोङारि जानाय आदार खालामनानै लानाय। खौ नुनो मोनदों ओ। जोंनि बर' समाजावहाय। नाजों मैथा ओं ओंख्रि होनोब्ला बै मैथाखौ जाया बेखौ बांसिन जानाय मोनो जों माने ना होनबाथाय मैथाखौ गोसोखांग्रोयो। नाजों मैथा बा। औवो‌ फ्राव‌ जों। जायो। जोङो नाजों मैथा ओं ओंख्रि सङोब्ला गिबियावनो नाखौ साफा सायनानै सुनानै एवथ्रमनानै लायो।
ओम।
सोरबा सोरबा एवथममो सोरबा सोरबा एवथोमा।
औ।
उनाव। आरो मैथाखौ। अ मैथा गोनां जायगायाव। थांनानै खाना लायनानै। साफा सायना। नै सुना लाग्रोनाय जायो।
औ औ।
उनावहाय जोङो दरसे पियास एबा। नानै। फानलु हरनांगौ। गुद होनानै जोङो थाव सेरनानै एवनानै मैथाखौबो एवग्लिनानै लानाय जायो एवग्लिखांनायनि उनाव मैथाया जुदि गेब्लेयोबा बेयाव दै होनाय। जायो दैखौबो जों माने ओंख्रि मोनजासे ना मोनजासे जखानि होखानाय जायो आरो ओम ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बै एवथ्रमनानै लानाय बा एवालासिनोबो नाखौ जोङो होनाय जायो दसे। गोबाव समजों बे नाखौ संनानै फोमोनो आरो। नोंथां। नोंथाङा आंनिफ्राय साबसिन बुंनो हागोनखौ आं आसा खालामो नोंथाङा दसे बुंनानै होनो हागोन नामा। बे बुंनाय नों।
ओ नों जा दा बुंनाय बायदिहाय मैथा। खौ नाजों जायो।
औ औ
जोंनि बर'फोरा ना बुंबाथाय नों बुंलांनाय बायदि मैथा थाया माने जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरों जानाय बायदिहाय माने नाखौ मैथादो जायो। आरो अनला अनलाजों जायो। आरो दङ जोंनि बर'नि मोनसे जानाय जे बेखौ बुङो गासैबो बर'फोरानो जायो होमब्ला थास'। औ बै थास'खौबो जाय जायगायाव थास' दङ ओमफाय थाइस'नि जे बे सिङाव थानाय जे बे थांनाय बेदर माने
थारुनाव नोंथां नंगौ नंगौ।
थारुन खौ माने लाबोनानै गोरायै न'आव लाबोनानै साफ आ नों बिदिहाय सायनानै सुनानै आरामसे एवथ्रुनानै बेवहाय माने बे गुरना लाबोनाय। जेरै जों ना बै नाखौ होनानै बेयाव जायो।
नोंखौ नोंथां नोंग
आरोबाव नायाबो माने बायदि बायदि रोखोमनि दङ। ओ जेरै नाथु नास्राय दङ। ना मागुर ना सि
औ औ औ
गिना
औ औ।
आरो दङ इथिं। ना मावा
बेफोर नाखौ माने बायदि बायदि रोखोमनि मैगं बेफोरदों माने संनानै जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ आरो बेखौ बाथोनबो देनानै जायो नंगौना नों
औ औ आरो ला अ बाथोनबो देनानै जानाय जायो। ओइ बानलु पियाज बा सामब्रां गुफुर
औ औ।
आरो गंगार दुनदिया
ओं ओं।
बेफोर बायदि बायदि होनानै गाराय बाथोन देबाथाय नाया गोथाव नाखौ एवनानैबो जायो आरो खायफाया नाखौ एवनायजोंबो लोगोसे
उम उम।
खारैबो जानाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। जायखौ ओ बे गंगार दुन्दिया बानलु सामब्रां आओ ओ नोरसिं बिलाइ बेफोर बायदिजों बै ना मावा ना फिथिग्रि इ बेफोरखौ जानाय जायो।
नोंगौ नोंथां नंगौ बै फोरानना दोननाय नाखौ ओ नाफामबो देनानै दोननानै जानायखौ जों बर' समाजाव नुनो मोनो बर' समाजावल' नङा नोंथां गुबुनावबो गुबुन हारि मिसिंफोरनि गेजेराव नुनो मोनो ना नोंथां
औ नं- नंगौ नंगौ औ
फोरजोंबो जानायखो नुनो मोनो ना नोंथां नंगौ ना औ नों थां। आरो ना गोरानखौ जोङो।
औ औ औ नाखौ फोराननानै बे। बेबायदिहैनो जोंनि बर' समाजाव जानाय जों नाफाम बुङो बै नाफामखौ माने थिनानै बो औवा हासुङावहाय बै फोराननाय नाखौ उवालाव देनानै बेयावहाय थास थास बिसं होनानै। बेखौ एसे देना लाग्रोनाय जायो देना लाखांनायनि उनाव नाव। बेखौ औवा हासुंआव मोजांनो साफानो सु सोनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बै औवा हासुंनि मोखांखौ खाथुमनानै आरामसे माने जेब्लासिम जागौ जानो हागौ मानि जेरै औ जेरै मास मोनसे
नंगौ नंगौ
मास मोननै बिदिहाय दोननानै जाबाथाय बै नाफामा गोथाव होननानै बुंजायो।
नंगौ नंगौ।
औ औ औ औ दे होब्ला ना नोंथां दोनथनोसै दिनै बिसां
औ औ दे नोंथां दे।
दे।
उम